अ हेल' नोंथां।
औ नोंथां खोनादों दे।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं नों
औ नोंथां आंथ' दा ओरैनो दंथ'यो
औ गोजोन मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
आंनिफ्रायबो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनाय जासिबाय नोंथां।
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन दा?
औ हागोन दे नोंथां।
औ नोंथांनियाव आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखायसो नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो। ओ बे आयदायानो जाहैबाय औ औ जोंनि सुबुं माहारि एबा मिथिंगा मेन्टेलनि सोमोन्दै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
औ जागायनोसै जोंहा आबहावा आरो सुबुं एबा जिब जोंहा थोंजोङै नोङाब्लाबो खेंसालियै सोमोन्दो दङ' बेवहाय जोंहा एंगारहायै सोमोन्दो मोनसेया मोनसेनि गेजेराव ओ सो सोनारनानै दं आरो जेरै जो-जोङो सुबुङा एबा जिब-जुनारा हां लानायनिफ्राय लानानै जोंनि आदारजों गासिबो मिथिंफ्राय मोनो जेरै जोङो अक्सिजेन गेसखौ हां लायो आरो जोंनिफ्राय जि कार्बन-डाइ-अक्साइड गेसखौ जों आगारो बेखौ बिफां-लाइफाङा ओ लायो। जेरै जोंनि आदारनि बाथ्रा बुङोब्ला जोङो जानाय मोनफ्रोमबो आदारानो जोंहा मिथिंगानिफ्राय मोननाय एबा जोङो जोंनो आबाद मावनानैबो मिथिंगाया जोंनो होयो दा बेवहाय जोंनि साफ्रोमनिबो मावनो गोनां बिबाना बेनो जे जों मिथिंगाखौ रैखा खालामनांगोन एबा जों आबहावाखौ रैखा खालामनांगोन अब्लासो जोंहा जिब- जुनार जेसेबां ओ थांना थानाय मुवा- बेसाद ओ जिबफोर दङ' बियो थांना थानो हागोन नङाब्ला जोंहा मिथिंगाया खहा जायोब्लाथ' जों मिथिखागौ ओ मिथिंगा खहा जानाय माने जों जोंखौनो खहा खालामनानै लानाय बेखायनो
औ‌ नंगौ।
सामफ्रामबो जोंनि सोरगिदिंखौ साखोन-सिखोन लाखिनांगोन आरो जोंनि जि हां लानाय बार बेयो गोग्गो जानो नांगोन जोंनि जानाय आदार बेयो गोग्गो जानांगोन अब्लासो जों जिब एबा जों सुबुं माहारिया थांनानै थानो हागोन आरो नोंथां दायो बुंबाय नोंथां नोंथाङाबो एसे बुंदेरनानै होदो।
औ औ। ओ नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो जोंनि आबहावाखौ जों साखोन- सिखोन लाखियोब्लासो जोंनि जा ओ गोग्गो बारहावा बेखौहाय जोङो मोननो हागौ। ओ गोग्गो बारहावा मोननो थाखाय जोंनो गिबियावनो बिफां-लाइफांनि गोनांथिखौ जायो नोंथाङा बुंलांनाय बादियैनो ओ बिफां-लाइफांनिफ्राय जा मोजां बारहावाफोर ओंखारो बेफोरखौहाय जोङो बोनानै लायो बा सोबनानै लायो बेनिफ्राय जोंनि जा गाज्रि बारहावा बेफोर ओंखारनायफोरखौहाय जोंनि मिथिंगायाहाय बोनानै लायो जेरैबायदिहाय कार्बनडाइ अक्साइडफोर खौहाय मिथिंगाया बोनानै लायो बा बिफां लाइफांफोरा बोनानै लायो बेफोरबायदियैनो जोङो बिफां लाइफांनिफ्राय ओंखारनाय जा अक्सिजेन बेखौहाय बोनानै गोग्गो बारहावाफोरखौ जोंनि थांना थानायावहाय ओ जोंखौहाय रैखा खालामनायखौ बा मदद खालामनायखौहाय जोङो मोनथिनानै मो नो आरो नोंथां बेफोरबायदियैनो जोंनि जा गुबुंले बारहावाफोरनिफ्राय जों गोबां रोखोमनि बेराम आजारफोर जानो हागौ बेनिखायनो जोङो जोंनि जा बारहावा बेफोरखौहाय ओ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखाथि होनाया जोंनि मोनसे गुबै खामानि होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदिनो जोङो आ थिखालावहाय गोबां रोखोमनि नुनो मोनो जे बिफां लाइफांफोरखौहाय नाङा फाङायै दानफायलाबायनायखौ बेनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि गाज्रि बारहावाफोरखौ ओ गोसारला होनानै लानायखौहाय जोङो नुनो मोनदों ओ जोंनि बारहावाफोरखौहाय जोङो साखोन सिखोनै एबा गोगोयै लाखिनो थाखाय जोंनो गोबां रोखोमनि बि फां लाइफांफोरखौहाय गोबां बिबांनि नांगौ जायो बेनिखायनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौहाय नाङा फाङा दानफायलाबायनो नाङा आरो ओ जुदिहाय नोङो जोंनि थाखायथ जोंनि ओ जिउ खुंनायावहाय बिफां लाइफांफोरखौहाय गोबां रोखोमनि खामानिफोराव नांगौ जायो जेरैबायदिहाय जोङो नुनो मोनो जे न' बानायनायावबो जोंनो बिफां लाइफांफोरखौहाय काट महरै बानायनानै गावनि बाहायथिफोरखौहाय जा नांगौ बेफोरखौहाय बाहायनानै लानो हायो बेफोरबायदियैनो जोंनि ओ फिसा फिनला खामानिफोरावबो जों गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौहाय दानफायनायखौ नुनो मोनो ओ नाथाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो दानफाया होननानै थायोब्लाबो जानाय नङा ओ जोंनि खामानिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौबो दानफायनो नांगौ नाथाय बे फोरनि अनगायैबो जोङो बिफां लाइफांखौ दानोब्लाबो फांसे बिफां लाइफांनि जायगायावहाय फांनै फांथाम गायोब्ला जोङो बे खौ साबसिन जागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां दा बेफोरबायदियैनो जोंनि ओनसोलफोराव बा जोंनि टाउन सहरफोरावहाय जेरैबादि दारिमिन गिदिर गिदिर खुलिदों बेफोरनि जाहोनावनो जों गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौहाय दानफायनायखौ नुनो मोनदों जायनि जाहोनाव टाउन सहरफोरावहाय गोबां रोखोमनि गाज्रि बारहावा फोरखौ गुबुंले ओ गाज्रि मुवाफोरखौहाय जानायखौ जोङो जानायफोरखौ नुनो मोनदों बेनि थाखायनो जोंनो बिफां लाइफांखौ जोबोरैनो गोनांथि जायो आथिखालाव जों नुनो मोनो जे जोंनि आसाम सोरखार बा जोंनि भारतआनो भारत हादोरानो बा जुनावहाय ओ बिफां लाइफांनि सान हिसाबै वाल्ड इनभारनमेन्ट दे हिसाबै जोङो फालिनाय खौ जों नुनो मोनो बे खालि बे सानखालिहाय जों गोबां रोखोमनि बिफां लाइफांफोरखौहाय जोंनि फरायसालिमा बा फरायसालि स्कुलफोरावहाय गायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोंनि बिफां लाइफांफोरखौहाय रै खाथि होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आबहावाखौ जोङो साखोन सिखोनै लाखिनो होननानै बुङोब्ला खालि बिफां लाइफांखौ गायब्लानो जाया जेरैबादिहाय जों आथिखालाव नुनो मोनो जे माबा मोनसे मुवा जाग्रा मुवाफोरखौ बायोब्लाबो बेफोराव जोङो नुनो मोनो जे बेफोरखौहाय प्लास्टिकजों ओ बेंथेनानै लाखिनायखौ बा प्लास्टिकनि सिङाव हाय जाग्रा मुवाफोरखौ लाखिनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदि पाक प्लास्टिकफोरावहाय जाखांनानै प्लास्टिकफोरखौहाय जेराव मेराव बा दैयाव गारज्लाबायनाय बा माबा मोनसे लामा सामाफोराव गारलाबायनायनि जाहोनावबो जों गोबां रोखोमनि बारहावाफोरखौ गेब्रेंनाय बा गाज्रि बिजानुफोरखौहाय साग्लोबनायफोरखौ नुनो मोनदों ओ बेफोरबादिनो जोङो गावनि सोरगिदिं थानाय लामा सामा बा गावनि न'खरफोरखौहाय मोजाङै साखोन सिखोनै लाखियोब्लासो जोंनि बारहावाया गुबुंले जानायनिफ्राय ओ मोजां लामासिम फैगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो गावबा गावनो गावनि ओ जा बेसेन गोनां जिउखौहाय ओ मोजाङै गोग्गो गोथारै लाखिनायाव जोङो गावबा गावनो। गोख्रों खामानि मावनो नांगोन आरो नोंथां बेफोरबादिनो। जोंनि आबहावाखौ साखोन सिखोनै लाखिनाया जोंनि ओ मोनसे गोनांथि होनानै जोंनि गोनांथि खामानि होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायबावनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ दानिसो एसे बुंलांनाय आं बेखौनो एसे दाजाबदेरनि नोंथाङा बुंदों जे जोंनि ओ नोगोरमाफोराव एबा गुबुन जायगाफोराव बिफां लाइफां दाननानै कलकारखाना बानायनाय आरो जायनि थाखाय दिनै जोंनि मिथिंगायाव बायदि रोखोमनि सोलाय सोल'जों नुनो मोन्दों। समाव जों बांद्राय गरम जानाय गोदोनि जि दुंथाइ बेखौ नायोब्लाथ' जों नुयोमोन जे गोदो गोबां खममोन दुंथाया। दानि समाव जोङो जोंनि आसामाव एबा जोंनि इण्डियायाव खायसे जायगाफोराव ब्रैजिनि बांसिन दुंथाय थाङो एबा खायसे ओनसोलफोराव एबा खायसे रायजोफोरावहाय ओ दैबाना जानाय बा समावहाय अखा हायैनि खरान गोलैनाय। बैफोरबायदि जों जाथायखौ निस्सय जों खोनाबाय दङ' एबा जोङो। नुबोदों दा बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय जों मिथिंगायाव मिथिंगाया एबा जोंनि आबहावाया ख'हा जानायनि थाखाय जोंनि गेजेराव जोंनि आबहावायाव समानथि गैयिया सोमजिदो आरो बेनिफ्राय नोंथाङा बुंदों जे जोङो दानि समाव जेखि जाया मुवा-बेसाद बाया मानो बेयाव प्लास्टिक जों खोब नाय बा प्लास्टिकजों बाहायो औ थारैनो सैथो बाथ
जेराव जोङो फरायनो मोनदों जे मोनसे प्लास्टिकखौ सेवनो थाखाय गोबां बोसोर नांगौ होननानै आरो प्लास्टिकआ जों मारै जोबनानै थांगोन। खिन्थु प्लास्टिकआ सेवनानै थाङा दा बिनि सोलाय जों जोङो मिथिंगाखौ ओ रैखा खालामब्ला जोंथ' प्लास्टिक बाहायनायखौ खमायनो हाया एबा जों फोजोबनो हाया मानोना मुवा बेसाद लानो जोंनो नां जों बेनि सोलायै ओ जों जो जायखौ बुङो रिसाइकोल होननानै जोङो बे प्लास्टिकखौ हायाव गारोब्लाबोथ' जोंहा हाया गुबुंगोन नालाय आरो सावोब्लाबो जोंहा बा बे आ गुबुंगोन दा बेनि थाखायनो ओ जों बेफोरनिफ्राय रैखा मोननोब्ला बै जों जि बाहायनाय प्लास्टिकफोर बेखौ जोङो फिन आरो खनसेबाव बाहायजाबावनाय जायखौ जों बुङो। रिसाइकेल रिइउस बे खालामो अब्ला जोंना मिथिंगाया रैखा मोनगोन आरो बेनिफ्राय जोङो बबेबा मोनसे अरगेनाइजेसननि सायाव सोनारनानै थायालासिनो जों गावनो साफ्रोमबो ओ मिथिंगाखौ बासायनायनि ओ थांखिखौ लायोब्ला जों साफ्रोमबो गावनि सोरगिदिंखौ साखोन-सिखोन लाखिब्ला जों साफ्रोमबो ओ मिथिंगाखौ ख'हा खालामाब्ला अब्लानो जोङो बुहुमखौ ओ जेब्लायबो ब्ला जोङो रैखा खालामनो हागोन होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायबावदो सो
औ औ फोरमायबावनो हागोन ओ जोंथ' गासिबो मोनथिखायो जे मिथिंगाफोरा गुबुंले जायोब्ला ओ जोंनि देहाफोराबो जोबोरैनो ओ बेराम-आजारफोरनिफ्राय बारग'नो हायैफोरखौ जों नुनो मोनो। बेनि थाखायनो जोङो बिफां-लाइफांखौ गायनो नांगौ आरो नोंथां। ओ बिफां-लाइफां गैयाब्ला जों गासिबो मोनथिखायो नोंथाङा बुंनाय बादियैनो जोंनि ओ जा ओ बिदुं बिदुङा बांबोनो हमो बेफोरबायदिनो जों बिदिं बांनायनि अनगायैबो ओ रानस्राव बालाबारि जानानै अखानि बिबाङा जोबोरैनो खम जालांनायखौ जोङो नुनो मोनगोन बेफोरबायदि जाहोनाव जोङो गोबां रोखोमनि ओ जेंनाफोरखौ सोमजिनायखौ नुनो मोनगोन जेरैबायदिहाय जोङो आबाद मावनाय बिथिङावबो जोंनि आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि ख'हा जानो हागौ एबा देहायारि जेंनाफोरखौबो जों गोबां रोखोमैनो नुनो मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि सुबुं माहारिनि थांना थानायावहाय अखायाबो जोबोरैनो गोनांथि। ओ जेरैबायदिहाय जोंनो जानाय लोंनाया जोबोरैनो गोनांथि थिग बेफोरबायदिनो जोंनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो ओ जिरादफोरानो जोंनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथि होननानै आं सानो। ओ जेरैबायदिहाय जोङो आबाद नङाब्ला गावनि जिउखौहाय दानानै लाखिनायाव गोबां रोखोमनि खहा जाबोगोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो आबादनिफ्रायसो गोबां रोखोमनि जाग्रा मुवाफोरखौहाय ओ बुथुमनानै लानो हायो। आबाद होननानै बुङोब्लाबो जोङो गासैबो मिथिनानै मोनखायो जे आबाद मावनो थाखाय जोंनो गिबियावनो दैनि गोनांथिखौ जायो। ओ जों आबाद होननानै बुङोब्ला बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो जाग्रा मुवाखौ बुथुमनानै लानो हायो बेफोरबायदि जाहोनावहाय जोंनो बिफां लाइफांफोराहाय अखानि बिबाङाव ओ खम जालाङोब्ला रानस्राव बारा बारि जायोब्लाथाय जेबो लाइफ लाइफांफोरानो रज'नाय नङाबा लाइफांफोरा ओ जोबोरैनो गाज्रि रोखोमनि खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां बेफोरबायदि थासारियावनो जोङो जोंनि मिथिंगाखौहाय गोबां गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो नोंथां। ओ बिदिब्लाथ' नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा?
औ नोंगौ
ओ आसा खालामो उननि समफोराव आरो नोंथांजों बेफोरबायदिनो मोजां मोजां आयदानि सोमोन्दै सावरायगोन होननानै
औ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै गोजोन्नाय मोनदों दे बिदिब्ला जों उननि समाव सावरायफिनोसै नोंथां।